हेल्ल' हेल्ल' औ खोनादों
औ
हेल्ल' अ दा ओरैनो जिरायना दङ र' गरम बोथोर ना दा बाहेराव ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामदों
ओंखाम जाखांबाय
ओंखाम जाखांबाय जाखांनायालाय औ ओंख्रिया सबायजों दाउ बेदरमोन
औ गोथावथार माथो
औ नोंस्रालाय नोंथां औ दङ
अ नोंथांङा ओरैनो दंङ'ब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा
औ औ जागोन दे
औ दा आयदाया जाबाय योगा योगा होनबाथ' मिथि खायो नङा होमबा जोङो जिथु एकस जुन टुइन्टि वान नैजिसे जुन खालि जोङो मोनसे योगा सान हिसाबै फालिनाय जायो दा दा जोंनि जिउआव थांना थानायाव जोंहा जोंनि देहाखौ मोनसे गोख्रों बा मोनसे बेमार आजार गैयै बायदिसिना जोङो मोनसे साउन हेल्थ गोख्रों देया जों लुगैयो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
दा बे गोख्रों देहाखौ जोङो लाखिनोब्ला जोङो जोङो सानफ्रोमबो फुङाव बा बेलासे जोङो सम दिहुननानै योगा खालामनाया गोनां दा बेनि सायाव नोंथाङा यगानि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ दानि दानि जुगावथ' जोङो बा गोदोनि जुगजों दिनै दानि जुगजोंथ' बुंनो थाङोबा दानि जुगाव बयबो योगाखौ खालामखायो आरोना बुंनो थाङोब्ला दा ओरैनोथ' य'गाखौ आ बे जोंनि सरखाराराबो बे आइजो माहारिफोरखौ दा आ यगाखौ खालामनो थिननाय खोनादों आर ना आरो बानायनायखौबो नुदों यगाखौ जोङो जोङो जोंनि गावनि देहानि थाखाय खालामनाया मोजां आरो जेरै जोङो फुंनि टाइमाव बा बेलासिनि टाइमाव जों खालामनायबो जायो। गावनि देहाखौ मोजाङै गोग्गो लाखिनो थाखाय आरो फिट लाखिनो थाखाय खालामनाय जायो आरो यगाखौ खालाम खालामोब्ला गावनि देहायाबो मोजां थायो आरो बेमार आजारफोरनिफ्रायबो जोङो बारग'नो हायो आरो
औ
औ
जोङो यगा होनना बुंुङोब्ला यगा बानायनाया गोबां स्टाइल दङ बेखौ माो रोखोम दङ। दा आं आं एसे फोरमायनानै मोनथां दा यगा होनना बुङोब्ला जोङो जिरायनानैबो बानायनो हायो बा गसंनानै बानायनो हायो। दा बेफोरबायदि गोबां रोखोम आंनि यगा दं आं गिबियावनो मोनसे यगानि नाम बुंनोसै जायखौ जोङो माउन्टेन पस्ट होन माउन्टेन पस्ट माने हाजोोलारिनि मोनसे मा होनोा पस्टखौ मा होनना बुङो जोङो हाजो लारिनि मोनसे
अ
बिथा हाजोलारि माने हाज हाजो बायदि मोनसे पस्त बानायनाय जायो। संनानै ओ आथेंखो थोंसे आगदानि बा मा होनो आगदानि आखबा जोङो थिखांनानै आन्थु आगसिनि आन्थुआव गानानै। बेनिफ्राय आखाइखौ लासैनो फारनायैखौबो ग्रोब गोजौ थिखांनानै गोजौआव जों खुलुमनाय बायदि बानायनांगौ जोङो होमबानिया बे बेफोरबायदि बानायना थाबाय थायोब्ला जोङो बेखौ मोनसे माउन्टेन पसन होनना बुङो। दा बे यगाखौ खालामोब्ला जोंनि देहाया मोनसे स्ट्रेस गैयै जायो। आरो फारसेथिं जोंनि बे देहानि थै हारसारनाय आरो जोंनि हार्ट माने जोंनि बेखौ मा होनना बुंगोन मैखुननि मावनाया मोजां जायो आरो दा बेफोरबायदि जोङो दस से सम गसंना थानांगौ जोङो बेखो माउन्टेन कस होनना बुङो।
औ
दा बेनिफ्राय आं जनायनि मोनसे पस्ट बुंनोसै ओ ल'टास पस्ट होनना बुङो ल'टास पस्ट ओ जायखो जोङो बर' बा मा होनना बुङो बेखो फामे-फामे बिबारनि मोनसे ओ मा होनो ओ दिथा दा बे फामे बिबारनि ओ जोङो मोनसे फामे बिबार बायदि जोङो जिरायना थानांगौ जिरायनानै ग्रोब जोङो आथें आथेंखो जोङो ओ गुसुं खालामनानै बा आथिंनि बे आफा थाला मोननैखो फो फोनांजाबनानै जोङो आथेंखो बोख्रबना लाना फायनानै जोङो मोनसे बे आन्थुु बिथिं आन्थु खर' बिथिं आन्थु खर' जोङो बेखो सिम थानांगोन बेनिफ्राय बे आफा थालाखौ ओ जोङो जि ओ मा होनो बेखौ जोंनि मोदोम खाथियाव लाना फायनाय आखाइजों हमथानानै जोङो बेखो जोङो मा खालामनांगो आथेंखो जों सिमावबाय थानांगो दा बे जोङो ओ लटास होनना बुङो आरो दा बे आदबखो जोङो गोबां खालामनाय नुदों दा बे आदबखौ खालामोब्ला जोंनि उदैनि मोनसे उदैनि दै सानाय बा बायदिसिना बेफोरो गैया जालाङो ओ दा बेफोरबायदि जोङो गोबां यगा खालामनो हायो दा फारसेथिं आरो मोनसे जोङो यगा खामनो हायो जोङो आथेंखो हेबनानै लासेनो जनानै जोङो गन्थं-गनथंखो जोङो खनसे फारसे आसिजों जोङो होथेनानै फारसे गन्थं गुदुंखि हां हगारलाय फारसे गन्थं गुदुखै हां लानानै गुबुन फारसेखै ह गारलाय दा बेफोरबायदि जोङो हां लानाय हगारलाय हां लानाय जों खालामबाय थानानैबो जोङो एक्सारस मोनसे ओ यगा खालामनो हायो आर
औ औ औ
खालामोब्ला जोंनि हां लानाय जिथु गारमा बा हां लानाया ए मोजां जायो आरो जोंनि बे मैखुना साफा जायो आरो दा बेवहायबो जोङो गोबां उदैनि खायसे खायसे ओ जोङो उदै सानाय बा बायदिसिना जोंनि स्ट्रेस गैया जायो दा जों बुंनांगोन जोङो यगा खालामोब्ला
ओ
जितु खायसे स्ट्रेस थायो बा एनजाइटि थायो जोङो ओ माब्लाबा रागा जोंला बायनाय बा जोङो दसे मा होनो जोङो रावदोबो रायलायनो गोसो गैया दा बे फोरबायदि मोनसे ओ मोनसे हुदा हुदाफोरा मा जायो गैया जालाङो आरो जायखो जोङो स्ट्रेस ट्रेस फ्रि होनना बुङो खायसे एनजाइटि बुङो बे एनजाइटिफोरा गैया जायो आर दा जोङो य'गा खालामोब्ला ओ जोंनि देहाया मोनसे स्ट्रं जानानै थायो आरो बेवहायनो जोङो खायसे बेमारफोरा मा खालामनो हाया हाया आरो दा बेफोरबायदि आरो जोङो जुदि य'गा खालामबाय थायोबा ओ जोंनि बैसोआबो जोंनि म ना सोलायहोनो हाया आरो दा जों हमनाला बोसोर जाबाबो जोङो एसे सेंग्रा बायदि बा सिख्ला बायदियानो थाबाय थायो आरो दा बिदिन्थि बायदि जोङो सिल्पा सिस्टेमखौ बुंनो हायो गोबां बैसो जाबाबो बिथांमोना यगा बानायबाय थानायनि थाखाय दा बिथांमोननि महर मुस्रिया मोनसे ओ मोनसे ओ एडाल्ट बा मोनसे लाइमोन बैसो जानानै थाबाय थायो दा बुंनांगोन जोङो ओ य'गा खालामबाय थायोबा जोंनि महर मुस्रिया एसे थिगैनो थायो आरो। दा जायफोरा यगा खालामा जायफोरा देहानि फारसे जोथोन गैया बिथांमोनखौ जों दसेनो जानाय बायदि नुयो बुरैनाय बाय दि नुयो आरो खम बैसोआवनो खम बैसोआवनो बोरायनाय बा बुरिनाय बायदि नुयो आरो। दा बेखायनो जोंनि जिउआव यगाया जोबोर गोनांथार जानानै फैदों। दा बेखायनो बेफोर यगाफोरखौ ओ बानायनो थाखाय सरखाराराबो गोबां ओ गोबां मा होनो हाबाफारि लादों दा बे सरकारा हाबाफारि लानाय लेखायै जोंनि रायजोफोराबो ओ योगा खालामनाय दा जोङो नुसोगारदों।
औ
औ
औ गामि गामि औ आं बे- बे-बेनि सायावनो औ ओ बेनि सायावनो जेनेबा जोंनि जोंनि आइ आइ ओ आरो ओ आइमोन आरो ओ आब'मोन बाजैमोन बिसोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो बिसोरो ज' ज' बिदिनो ओ ओ ग्रुपनि ओ ग्रुपनि महिला फोरा इदिनो जमा जमा थांनानै बे यगाखौ खालामनो थांनायखौ नुनो मोनदों आरो दा सर खारनि ओ बुंनाय लेखायै जेनेबा बिसोरबो मोनसे गोख्रों गावसोरनि देहाखौ लाखिनो थाखाय बिसोरबो जमा जमा थांनायखौ नुनो मोनदों आरो। औ औ औ यगा खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओं बिदिनो बिदिनो जौगालांबाय थाथों। गासैबो जाहाथे मोजाङै ओ गा बयबो मोजाङै मोजा मोजां बिदिनो गोबाव सम गोला मो गोलाव सम गोज मोज देहा मोनथों आरो बयबो बिदिनो खालामनांगौ आरो जोङो औ ओरैनो थास्लाय स्लाय स्लाय जेनेबा दसे सम दिहुननानैब्लाबो जोङो बे यगाखौ खालामनांगौ आरो।
औ दा जोङो योगा खालामनायनि गुदि जाहोनफोरा जाबाय ओ गोदो जोङो जोंनि ओनसोलफोराव यगानि गोनांथि गैयामोन। मानोना जोंनि ओनसोलफोराव गोबां हार्ड लेबार माने मा होनोखो गोख्रों खामानि मावो। गोबां खामानि मावनायनायनि जाहोनाव जों जोंनि देहाया बा फिजिकेलि एक्सारसाइस यगाया जाखायोमोन। नाथाय दिनै जोङो टेक्न'लजि जौगानाय लोगो लोगोनो जोङो बां सिन आजादि जाबाय नालाय दा बेखायनो जोंनो औ योगा गोनांथि जानानै फैदो आरो दा बेखायनो जोङो सानफ्रोमबो ओ जोंनि मोनसे हाबाफारि रुटिन हिसाबै जोङो यगाखौ लानांगौ आरो दा यगाखौ जोङो लानो हायोब्ला रुटिन हिसाबै होमबानिया जोङो जोंनि देहाखौ मोजां जोथोन लानो हागोन। लादो दा गुबै बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो थांना थानायाव गुबै जोंनि नोजोर आरो थांखिया जागोन गोख्रों देहा लाखिनाय बे गोख्रों देहा लाखिनो हाबा अब्लासो जोंनि साननाय हनायफोराबो ओ मोजाङै थायो जेब्ला देहाया साननाय बहुत सानना हनायफोरा गाज्रि जालाङो। औ ओ दा ओ नोंथांजों गोबां सावरायबायबो नङा होमबा नोंथां? औ औ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनि खिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय